औ
औ
आ खबराथ'
अ
नोंथाङालाय दासाननैसो मा
नै दासानसो गरम बन्दुनि ओरैनो जिरलाबायना दं गरम बन्द'बा बेरायनाय जायाखै
आचसा नोंथां दाथ' नोंथाङा बिस्थ' नङाना?
बेस्तनोङा
आतसा नोंथांनाव बेरायहैनो हागोन नामा
फैजायो फै
आतसा मा ओंख्रि जाहोगोन नोंथां
ओंख्रियाथ' नोंथाङासो मा जायो
हांसोफोर दाउफोर दङ ने
दङ नोंथां फैबानो मोनजागोन दे।
आं नोंथांजों दा सम मोनोब्ला नोंथाङा सम होनो हायो अब्ला आं नोंथांजों जानाय लोंनाय ओंख्रिनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ना
औ सावरायजायो दे नोंथां जागोन।
जेबो उसुबिदाथ' जाया?
जाया जाया
आतसा आं सानदों जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दङ।
दङ दं दं
ओंख्रिनि बिथोराव बबे मोनसे ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो खोन्थानो हागोन?
आंनाथ'
अनला अनलाजों
दाउ बेदर आरो मेवाइ होबाथ' गोबां गोथाव
आसा गोथाव गोथाव
औ
नोंथाङा औ दे बुंलाय नोंथां
अनलाखौथ'
औ नोंथाङा दे होनब्लालाय बोरै अनलाखौ संनानै मोनजासिम अनला ओंख्रि बानायो
अनलाखौथ' पासाआव माइरंखौ सोमनांगौ जायो आरो ओमफाय उवालाव फाय देनानै माने एखौ गुरै खामनांगौ आरोजि माने जाहाथे रग' रग' थाया
मा मा खामनांगौ ओ
थां हेलौ हेलौ हेलौ औ औ दे नोंथाङा बुंदोंमोन ना अनला ओंख्रिखौ माइरंखौ सोमनानै देनानै गुन्दै खालामो होननायनिफ्राय खोन्थाफिनदो दे नोंथां
माइरंखौ सोमनानै गुन्दै खालामनानै थासयाव अन थाव होदो थाव होनानै पियास बायदिसिना मस्ला एवदा आरो मा ओमफाय
औ
अनलाखौ सारायाव होनानै दै होदो आरो ना
औ
ओमफाय दै होनानै एसे खारै होनानै दसे दोनदो आरो ना
औ
ओमफाय इदिनो थ्रिस मिनिटसोनि उनाव मोनबा मोनसिगोन आरो
अ
नोंथाङा मा संनो रोङो
आंथ' रोंनायाथ' बुहुद रोङो नोंथां
आ
आंथ' आरो जानो मोजां मोननाया आंनि फेभ्रेटआ जाहैबाय खुमब्राजों हांसो नोंथां
खुमब्राजों हांसो आ गोथावानो
गोथाव
आंबो गोथाव मोनो गोबांनो
औ दा खुमब्राजों हांसोखौथ' रोंखागोन रोंनाया बहुत मानसिफ्रानो गोरलै इजि संनो
औ
खुमब्राखौ हानानै बिदिनो साराय गुदुं बा देबसि गुदुंफ्राव थाव होदो मस्ला जिरा होदो पियास हानानै होदो बेनि उननिफ्राय खुमब्राखौ होदो खुमब्राखौ होखांनायनि उनाव मस्ला मस्लि आरोबाव होबावनानै जेनेबा जेब्ला खुमब्राया गावनि दैखौ हगारनानै रानलांफिननानै जालांफिनो अब्ला दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनानै जेनेबा बै हांसो बेदरफोरखौ एवखाना लानांगौ आरो सिगां बेनि उनाव गोदौबाय थानाय दैयाव खुमब्रानियाव होदो आर ना
आं
गोदौ होदो बिदिनो बिस थामजि मिनिटसो गोदौ होनायनि उनाव नाव दुन्जिया दंब्ला आरो जोंनि लकेल गंगार दुन्जिया ना मा होनो बेखौ होनानै जेनेबा दसे खोबहाबनानै खांबानो जायो आरोना ओरैनो गोरलै प्रसेस आरोना
ओ
जोंनि बिथोराव मोनसे बाखोनाय जाथाव मोनसे ओंख्रि दंबावो नाफाम
औ बेथ'
नाफामखौ नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया बोरै बानायो
नाफामाथ' आं मोनथिलाय लांयालै नाफामखौ नोंथाङा रोङो ना रोङा
आंथ' रोङो रोंनाया नोंथां आं न'आवनो बानायबावोसो
अ माबोरै बानायो प्रसेस दिनै से दिन्थिनो हागोन नामा
दा नाफामा जाहैबाय जों जेब्ला ना मोनोना
ओं
नाखौ जोङो सोरबा बायदिया जेनेबा सायाबो जानो हागौ खियैनो होनोबो हागौ जेनेबा जों जोंनि बे लकेल बानायनाया जाहैबाय जों नाखौ आराम सायबाय साफा बानायबाय साफा बानायखांनायनि उनाव जोङो फोरानबाय आरोना नाखौ
ओं
जेब्ला नाया रानबाय
औ
अब्ला जोङो ना रानखांनायनि उनाव जोङो थास' थास'नि मा होनो बेखौ ओ थास' बिसं थायोना बेखौ माने उवालाव देग्लिनांगौ आरो ना बे थास' बिसङाव बिसंखौ देग्लिदो थास' बिस्रायखौ बिथ्रियाबो होजायो बेयाव माने सामब्राम गुफुर मस -स्ला मस्लिबो एसे होदो ओमफफ्राय बेजों लोगोसे जोङो ना गोरानखौ देजाबफानांगौ आरोना
औ औ
देजाबफानायनायनि उनाव जेब्ला गेब्लेयो मिस मिस जायो अब्ला जों बेखौ औवानि हासुङाव सोनानै बार हाबनो हायि बायदि गोरा माथुनानै दोननांगौ आरो बिदिनो थामजि सान बा ब्रैजि साननि उनाव जाजानाय जाहैयो आरोना
औ
जों बेखौनो नाफाम बुंहैसिगोन आरो जोबनायाव
नाफाम नाफामाथ' गोथावनो बाथोन नालाय
दा आरो मोनसे ओंख्रि दंबावो जोंना एखदम बाखोनाय जाथाव ओंख्रि बेनो जाहैबाय सबायजों दाउजों आरोना
औ औ औ
बेखौ संनायनि बागै मिथिगौ नामा
आं बेखौ बारा मोन थिया नाथाय संबालाय संथाव जायो। होमबाबो बारा रोङा आरो ना।
औ नोंथाङा जानायखौल' गोथावखौल' मिथिसै आरोना
औ
अब्लालाय आं नोंथांनो फोरमायनोसै बोरै सङो
दे दे जाहाथे आंबो मिथिनानै संनो हानायनि
औ जोङो गिबियावनो दखानफोरनिफ्राय सबायखौ लाबोबाय जोङो
औ
बिनि उननिफ्राय जों सबायखौ साराय गुदुङाव होनानै एवबाय आरो एवखांनायनि उनाव जों बेखौ हुख्रेमो हुख्रेमनानै खावसे खावसेबा मिस मिस खालामो एसे बांद्रायबो गेब्लेहोद्राया आरोना
उम
बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौहोयो
औ
गोदौनाय सायाव जोङो बे सबायखौ हुख्रेमनायखौ होनानै आरोबाव ग्लब ग्लब गोदौहोयो आरोना बेनि उननिफ्राय गोदौहोनानै जोङो पियास सामब्राम गुफुर थावजों एवनाय मस्ला मस्लियाव जोङो बेखौ बोखांनानै होनाय जायो आरोना बिनि उननिफ्राय ग्लब ग्लब गोदौ हो बावनानै बेयाव बेदर बा नाफोरखौ होनानै जोङो सबाइ ओं ख्रि जोबनायाव मोनहैनाय जायो आरोना बे नि उनाव आं खारैखौ बावलांदों नोंथां।
औ खारै गैयाबाथ' सबाय
जानाय नङा नोंथां नंगौ नों
औ
खारैखौ जोङो जोंनाथ' लकेल खारै थायो थालिर मादानि मुदुफुलनि बेखौ जों होनानै गोथाव खालामनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ खारै खारैजों बांसिन ओंख्रियानो संजाथावो आरोना
औ नंगौ नंगौ जोङो खारैजोंनो गोबां जानो हायो लाफा खारै
औ
बिदिनो दालि खारैबो हायो नोंथां
औ
गोथाव बहुद गोथाव जायो खारैजों
औ
आरोबाव बेफोरनोसै आरो गोथाव गोथाव ओंख्रि
औ
होमबालाय समाबो जाबाय नों थां दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसैमोन नोंथां
औ औ जागोन दे
दे होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसै ना
औ